हेलौ खुलुमबायबाय।
खुलुमबाय अ ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथांजों आं दिनै बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन नोंथां।
होनना नोंथां होजों।
औ जागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमाय नोंथांनि ओनसोलाव जों बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिखौ माबायदि संनाय खावनाय जायो।
औ नोंथां दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां ओंख्रि दङ। जेरैहाय जोङो अनलाजों दाउ आरो सबायजों साम' सबायजों दाउ मैथाजों खांख्राइ नारजिजों अमा जोङो अनला ओंख्रि ओंख्रिखौबो गोबां रोखोमै संनो हायो आरोोना जेरै जों अब्ला जों मेवाइ संनो हायो। जोङो अनलाजों मैगंबो संनो हायो, अनलाजों जों थाइसुरि बिबारबो संनो हायो ना होनानै बेफोरबायदिनो। जोंहा दोरोङारि ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन मैगं थाइगंजों जोङो संनो हायो आरोोना, गिबियावनो जोङो औ अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय सङो होनोब्ला जोङो? अनला जानो थाखाय जोंहा अननि गोनांथि जायो, बै अनखौ जोङो गिबियावनो जोंनो न'खराव जेसेबां नांगौ जायो बेखिनि माइरंखौ जों दा
सोमनानै लाग्रोनाय जायो दैयावहाय बेनि उनावहाय जोङो बै अनला सोमनायखौ बोखांना दोननानै एसे फोरानस्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो जेब्ला बियो एसे दैया सुर गायो अब्ला जों बिखौहाय ओ ओम गोदोथ' जों दिंखियाव दुनाय नुयोमोन अनलाखौ नाथाय दानिया जोंहा मिक्सार मिसिन बा ग्रेन्डार मेसिनबो फैबाय बिनि थाखायनो जोंहा गोबाङानो बेयावहाय जोङो देनायखौ नुयो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेयावहाय सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें होनानै जों बेखौ गुन्दै खालामनानै ला नुयो बेनि उनाव जों बेखौ जा जिरादजों संगोन बा मैगंजों संगोन जोङो बेखौ गिबियावनो एवग्रोनानै लानाय जायो बा जों दाउजोंनो बांसिन जानायखौ नुयो गिबियावनो जों दाउखौ मोजां मोजांङै साफा खालामनानै गोदाना लाग्रोनानै जों बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय जोङो मोन जाखिनि नांगौ बेवहाय मस्ला मस्लि बेखौ जों होनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो बैयावहाय दै होनानै जों जेब्लानाखि गोदौवो अब्ला जोङो बे बैफोर अनला देनानै लानाय गुन्दैखौ आखाइजों एसे सास्रो सास्रोयै गारबाजों मोजाङै एरै एरै होननानै होयो जाहाथे अनलाया गथा साजाया लद्रा खाया बिनि थाखाय जोङो बेखौ एरे एरे होनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोंहा बेयाव न'निनो थालिर बिफांजों बानायनाय खारै बेखौहाय होनाय जायो जाहाथे बियो मो जाङै रुयो बिनि उनावहाय जोङो थामजि बा थामजिबासो मिनिद बिदिनो खोबहाब खोबहाब एरै एरै होननानै जों बे गोजा गाबनि जास्रें स्रें खा नांब्ला बेबायदि जायोना बेबायदि जायोब्लाथाय जोङो बेखौ संख्रि साखि नायनानै खांनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
औ बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरोबाव जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रि दं जेरैहाय नारजिजों अमा जोंहा नारजिजों अमा खौहाय गिबियावनो जोङो फाथोनिफ्रायसो बानायनाय जायो जोंहा फाथोखौ गोथाङैबो जानो हायो जेब्लाखि जोङो फाथोआ मोनोबा गोमो जायो बिलाइआ अब्ला जों फाथोखौ हानानै लाबोनाय जायो न'वहाय बिनि उनावहाय जों औ बैनि बिलाइखौ हाय जोंहा बिखौ बस्था बनानै आरोबाव फाथोनि बस्थाखौनो बिनि सायाव खोबनानै दोनो जाहाथे बिलाइया मोननानै स्र' खोरियो बिनि उनावहाय जोङो बैफोर खौ सान्दुंआव लामनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ जानो थाखायबो गोबाव समनि थाखाय ओ सोनानै दोननोबो हायो
बै नारजिखौ जोंहा ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो दैयाव सोमग्रोनानै दोनो बिखौहाय बिनि उनावहाय जों बिनि थारा फिसा फिसाखौ बासिनानै लाग्रोनाय जायो आरो। आरो बिनि उनाव हाय जोंहा बैखौ मोजाङै सुना लानानै जोङो लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो गिबियावनो जोङो जा जिराद होगोन बेजोंहाय बेदर बा ना होयो बेखौहाय जोङो गिबियावनो एवफ्रामनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो साइड फारसे दोनथ'नानै जों नारजिखौ दै आरो खारै होनानै गिबियावनो रुग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा एसे गोदौवो ब्लाथाय जों जा होगोन बिखौहाय जोङो बियाव होनानै होनाय जायो आरोना। बिनि उनावभहा बैयबो ओ से घन्टा बा थाम जि मिनिटनि उनावहाय मोनो आरोना नोंथां। जोंनिथिं बेबायदि जानाय जायो। औ नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागो न नामा?
औ नोंथां नंगौ। आङो बिदिनो जोंनि बर' हारि धोरोम ओ गोबां बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अनला खारै सबाइ जेरै नोंथाङा नारजै अमाजों आरो अनला खारैनि सो मोन्दै आंनो एसे फोरमायना होबाय बिब्दिनो आङो सबाइ मेगंनि सोमोन्दै नोंथांनिजों एसे सावरायनि गिबियावनो जोङो सबाइखौ जोङो ओ जेनेबा जोङो दुखाननिफ्रायबो बायना मोनो एबा जोङो गाव न'आव आबाद मावनायखौनो जोङो फिथाइखौ सबाय फिथाइखौ मोजाङै खानानै बेनि उनाव जोङो सान्दुङाव फोराननांगौ साननै सानथाम बिदिनो जोङो गोरान जानायावलागै जेब्लासिम स बाया गाव गाव सिरियो अब्लासिम बेनि उनाव जोङो सबायखौ मोजाङै नानानै जावस्रानानै साफा खालामनानै जों बेखौ मिसिंआव उनाय जायो एबा जोङो गोदो नुनो मोनोमोन न'आवनो आबै आबौमोना गरार बायदिजों उननायखौ नुनो मोनोमोन बेनि उनाव जेब्ला जोङो सबायखौ संनो जायो अब्ला जोङो सबाय संनायनि सिगांनो बिदिनो अनला खारै संनो थाखाय जों जे रै माइरंखौ सोमना लायो बिदिनो जोङो सबायखौ बिनि गोसोम सानि बाहागो बिगुरखौ थांहोनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो जि मिनिटसोनि थाखाय जोङो दसे समनि थाखाय जोङो सोमना लानांगौ। बेनि उनाव जोङो सबाइखौ मोजाङै सेग्लिनानै सुनांगौ जाहाथे बिनि सानि बाहागो बिगुरा थाङो बेनि उनाव जोङो सुखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जोंबो सबाइ खौ ना गोरानजों अमा बेदरजों अमा बेदर गोरानजों जों संनो हायो। आङो ना गोरानजों संनायखौनो नोंथांनि सोरबा एसे फोरमायनोसै। जोङो ना गोरानखौ जोङो डाइरेक्टलि हाथाय बाजारफोरावबो मोननाय जायो नङाबा जोङो न'आवनो ना गोरान फोराननानैबो जों संनो हायो गिबि यावनो जों ना गोरानखौ न'नि फुख्रिनि नाखौनो जोङो मोजाङै बिगुरफोरखौ सायनानै बिनि नानि बिबौ खिफोरखौ जोङो गारनानै मोजाङै सान्दुंआव एबा जोङो अरखियाव सान्द्रियाव फेनस्रोनानै जोङो मोजाङै फोराना लानांगौ बेनि उनाव जेब्ला ना गोराना रानो अबोला जोङो बेखौ सबायजों संना जानो हायो। जोङो गिबियावनो सबबायखौ जोङो डायरेक्टलिबो जोङो खारैबो संनायखौ नुनो मोनो एबा नङाबा जोङो एसे मसला होनानै जोङो थाव एसे एवफ्रामना संनायखौबो नुनो मोनो आरो बिदि संनानै जोङो जायो गिबियावनो जोङो थाव एसे होनानै बेयाव सामब्राम एसे हाइजें फालौ बिदि होनानै जोङो सबबायखौ एसे एवफ्रामना लानांगौ बिदि सङोबा एसे थावसिननाय जायो आरो ना नोंथां जोङो बेनि उनाव एसे एव फ्रामनायनि उनाव जोङो बेयाव खारै होनानै एसे दै होनानै जोङो मोजां मोजाङै गोदौना लानांगौ जाहाथे सबाया मोजाङै खारैजों गोरोबना दैजों गोरोबनानै मोजाङै रुयो बेनि उनाव जोङो जेब्ला सबाय मैगङा गोदौयो अब्ला जोङो बेयाव ना गोरान खौ जों बेयाव होनांगौ गोदौनायनि उनाव बिनि उनाव जोङो सबायाव धोनिया एबा खासिथारा होननानैबो जोङो संनो हायो जाहाथे मोजाङै मोदोमो ना गोराननि मोनामनाया खारो अब्ला जों मोजांसिन जायो जानो बेनि उनाव जोङो सबाय दौनायनि उनाव ना गोरान होनायनि उनाव जोङो संख्रै संख्रै आरो खारै बेखौ जोङो साखिनो हायो खारै नांदोंना‌ नाङाखै आरो जोंनि न'खराव जा खिनि सुबुं दं बेनि हिसाबै जोङो दैखौ फोरानना लाखिनानै जोङो संनो नांगौ आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय लामायाव फैयो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आङो बांसिन सबाय ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
औ नोंगौ आरो फाथो गोरलै संनायनि बागै आं एसे नोंस्रानि सेराव बुंनि
औ नोंथां
थेवबो जोङो बिदिनो अमा गोरानजों आरो अमा डाइरेक्ट गोथांजोंबो जों जानो हायो नोंथाङा आगोलावसो फोरमायलांनाय बायदि जोङो ओ फाथो गोथांखौ गिबियावनो खानानै मोजाङै बेनि धाराफोरखौ गारना लानानै बिनि उनाव जोङो फाथो गोरलैयै से गोखाया खारनायनि थाखाय मोजाङै एसे दैयाव दसे समनि थाखाय सोमना दोननानै बिनि उनाव बेखौ खौ मोजाङै सेग्लिनानै सुनायनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ गोरान एबा गोथां जा मोनसेखौ होयो बेखौ मोजाङै पेस फ्रायमाना बिदिनो सामब्राम फालौ होनानै देना लानाय सामब्राम फालौ हाइजेंखौ होनानै जोङो एसे मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ बेदरखौ बेनि उनाव दसे सम बेदरखौ एव फ्रामनायनि उनाव जोङो फाथो गोरलैखौ होनांगौ बेनि उनाव दसे समनि थाखाय खोबहाबना दोननानै जों जाहाथे फाथो गोर्लैया रयहाबो रेबो बेनि उनाव जोङो मोजाङै एरनानै नै दै एसे होनानै गोखा खारनायनि थाखाय एसे खारै होनो हायो आरोना जोङो बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय लामायाव फैयो आरो एसे दै गोदौनायनि उनाव आं जोंनि ओनसोलाव बिदिनो सङा आरो ना
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों आं दिनै बर' हारिनि दो रोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनानै मोजां गोबां बाथ्रा नोंथांनिफ्रायबो आं मिथिनो मोन बायारो आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे आ